नोंथां
औ ओ गोजोन मोनाबिलिनि ओ गिबियावनो नोंथांसिम जासिहरग्रोनाय थाबाय
ओ नोंथांनोबो गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम आंबो जासिहर ग्रोनाय थाबाय नोंथां।
औ औ दा गिबियावनो आं दा नोंखौ कल खालामनायनि जाहोनानो जादों माने आं बर'फोरनि जे जौ सेरेब ओ गोदोनिफ्रायनो सावबोबाय ओ बेनि बागै माने एसे फोरमायनो नागिरदोंमोन आरो नोंथां।
औ औ थारैनो फोरमायलायना जागोन नोंथां
औ औ नोंथाङा जुदि सम दोङब्ला माने आं एसे फोरमायनोसै।
औ औ थारैनो फोरमायनो हागोन नोंथां।
ओ होमबा जों गिबियावनो जोङो जौ जौखौ जोङो बानायनोब्ला गिबियावनो जोंनो ओ एमाव नांग्रोगोन। जायखौ बुङो जोङो बाखारबो बुङो आरो।
औ नंगौ नोंथां।
दा बे एमावखौ जोङो बानायनोब्ला गिबियावनो जोङो ओ माइरं, माइरंखौ जोङो दैयाव सोमना लाग्रोनांगोन। ओ गुरैनो थाखाय
नंगौ नंगौ।
थिग बेबादिनो बेयाव जोङो ओ माखासे जेरै ओ आनारस बिलाइ, खान्थाल बिलाइ, दुम्ब्रु बिफां बेबायदिनो गोबां बिलाइहोनाय जायो आरो ओ गावनि गोसो बायदि आरो
नोगौ नोंथां।
ओ बे बे बाहारखौ एबा एमावखौ जोङो मोदोम होनो थाखाय मोनसे बिफां एबा बिबारबो दङ। बेनि नामानो जादों गस्थ होनो बेखौ जोङो बर'आव ओ दा बे बेफोरखौ जमा जोङो बुथुमनानै जे जोङो ओ माइरं सोमना लानायजों रुइबाथाय बे बिलाइफोरजों माइरंजों माने जमा खालामनानै ओ थबसिफोराव देनानै मिस मिस खालामनाय जाग्रोयो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
दा बिखौ देग्लिखांनानै जोङो ओ लारु ओ थरसे थरसे खालामनानै जोङो ओ सान्दुङाव जोङो ओ स्नि सान एबा ओ नैजि सान बिदि जों फोराननाय जायो आरो नोंथां मानोना बेखौ जोङो गोरा खालामनांगोन ना। ओ बेनि थाखायनो बेखौ ओ फोराननाय जायो आरो बा गिबियावनो जोंहा एमाव बानायनाया जोबलांबाय दा जोंनो नांगोन ओ माइरं दा जौ बानायनांगोन ना दा बे खौ जोङो ओ गुबुन गुबुन माइरंखौ लाजायो गुबुन गुबुन दोङो ओ माइरंखौ जों लानानै गिबियावनो जों खोमना दोननांगोन। हरसे एबा हर नै बा सोमनानै जुदि बियो रुइब्ला अब्ला बेखौ जोङो ओ एरै जों ओंखामखौ सङो दै होनानै। दा बि जों दा सोमना दोननायखौ ओ ओंखाम बायदि संनांगोन आरो।
औ औ नोंगौ नोंथां।
संखांनानै जुदि बियो मोजाङै मोनोब्ला अब्ला जों बेखौ ओ थालिर बिलाइ एबा ओ थिग बुङो बेखौ बेयाव जोङो आरामसे ओ मिस मिस ओ फोरानो आरो बिनि दै दङ ना।
ओ नंगौ नोंथां।
बे दैखौ माने रानहोनो थाखाय जोङो फोराननाय जायो दा बेखौ जोङो ओ हरसे एबा हरनैनि गेजेरजों फोरायनाय जायो दा बेखौ जोङो फोराननानै रानखाङोब्ला अब्ला जों बै समाव ओ एमाव बानायनायखौ जोङो ओ बै जोंदि बेखौ संबाय
औ औ
फोराननानै रानबाय अब्ला बै एमावखौ ओ लारुखौ सेफ्लेनानै माने बेयाव लगायनाय जायो
औ औ
ओ बेखौ जोङो लगायखांनानै आरो ओ हरसे एबा हरनै जोङो ओ फोराननाय जायो आरो माने गलाय मोन्देर जानायनि थाखाय
औ नंगौ
दा बियो जाबा अब्ला जों बेखौ दो बो होनो बेखौ खान्थाबो होनजागोन जोङो ओ बेयाव जोङो दै दै नांगौ बिबांनि जोङो दै होनानै ओ जमा गलायना दोननो आरो बारा बिबांनिबो दै होआ जोङो एसे खमनि मानोना बाराद्राय लाव लाव होबा जोंनि जौआ माने थावनाय नङा माने गोथाव जानाय नङा माने लोंनायनि थाखाय दा बिनि थाखायनो नांगौ बिबांनि दैखौ होनाय जायो आरो दा बेखौबो जोङो हरसे एबा हरनै दोनगोन दा अब्ला बेखौ फखांनायनि उनाव माने बियो लोंजानायाव फैगोन आरो माने खायसे बेखौ एसे बिबांनिबो लोंनो हायो एबा गोबां बिबांनिबो लोंजायो
औ औ
फैबाय जों बे जौ दा जों बानायनायखौ बेखौ जों सेरेब सावगोन सेरेब सावनोब्ला गिबियाव जोंनो खान्थानांगोन
औ
माने बेखौ थिनथालाजों बानायनायबो बुंनाय जायो जों बर'आव जाय सेरेपखौ सावो दा खान्था आरो बिनि गेजेराव होबावगोन जोंहा जायखौ बुङो फाइलि आरो उनाव होबावगोन मोनसे दो जेरै दै दोनग्रा दा बे मोजाङै दुब्लिनिफ्राय एबा न' खाथिनि जेरै आइथाल हा बुङो बे हाखौ लाबोनानै जों खान्था मोनसेनि सायाव मोनसे होनानै जोङो हाजों बेखौ लिरथेनाय जायो आरो आरो साथारनि एबा तिनथाला बे सानि दै दोनग्रायावबो जोङो हाजों लिरथिनाय जायो दा लिरथिखांनानै जोङो दा फैगोन जा बे जोङो जौ संदोंमोन नालाय
औ
बि जौ संनायखौ जों माने खान्था ओइ सिं सिंथाराव माने जों सोगोन माने
औ नंगौ
नानै जोंहा अरबाय सुनानै जोङो गोदौहोग्रोगोन दा जोंनि बे जौखौ गोदौ होगोन दा बेबायदिनो नोंथि थालायाव जोंहा फाइलि होनदोंमोनना आङो
औ औ
बे बेयाव माने पाइप मोनसे होगोन जोंहा सेरेब गलांनायनि बिनि बिदुङा जेरै दुंनानै ओइ बे सेरेब महरै दा ओइ जों अर सुनायजों लोगोसे बेखौ गोदौ होगोन गोदौहोनानै लासै लासैनो बे फाइलि जा माने सेरबा गनो हमदो गनो हमबोगोन आरो आरो गोजौआव जा जोङो दै होबाय बे दै माने जोंहा समजों लोगोसे ओ गारबाय थानो गोनां जायो मानोना सेरेब बा माने ओ ओ खान्थासे दैयावल' होबाल' जाया माने मोजाङै जानाय नङा। दानिया जोङो दैखौ गुसुनिफ्राय गुसु होबाय थानाय जायो आरो।
औ नंगौ
बिदिनो ओ सेरेब महरै गबोयो आरो नोंथां दा बिदिनो ओ गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन आदब बाहायनानै बेबायदि ओ सेरेपखौ बाहायनाय जायो। दा ओ नोंथांनि ओ गामि एबा खाथि खालानि ओनसोलाव ओ बेफोरबायदि मावनानै जायो नामा एबा गुबुन राहायैबो बर' आइजोफोरा मा बैयसा गावनि जिउखौ खुंनो थाखाय ओ एबा खामानि मावो बेनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा आंनो?
औ थारैनो हागोन नोंथां ओ नोंथाङा जौ बाहाय बानायनायनि बागै माखासे प्रसेसफोरखौहाय खोन्थानानै होलांबाय बेनि मादावनो आङो नों थांनोबो जोंनि हालामावहाय माबोरैहाय जौखौ बानायो बेनि बागै ओ गिबियाव आङो नोंथांनो खोन्थानानै होनोसै नोंथां ओ जौ बानायनाय जौ बानायनाय होबा जोंना मोननै रोखोमै जोङो जौखौ बानायनाय नुनो मोनो आरोना नों थां जेरैहाय जोंना जौ गिसि बा जोङो जौ गोरान बे जोङो मोननै रोखोमै जोंना जौखौ बानायनाय नुनो मोनो जोङो गोदो गोदायनि फ्रायनो जोङो नुबोनो मोनदोंदि जोंनि बर' समाजावहाय आइजो माहारिफोरा जौ बानायबोदोंमोन आरोना नोंथां। बेबायदिनोहाय जोंना जेरै जौ गिसि बा जौ गोरान बे मोननैै रोखोमनि जोंना जौखौ बर' सुबुं बा जोंनि बर' आ आइजो फोराहाय गिबियाव बानायजेेनदोंमोन आरो बेनि उनावनो नोंथाङानो फोरमायनानै होलांखाबायदि जोंना जौ बानायनो थाखाय गिबियाव जोंनो ओ एमाव जायखौ जोङो बुङो बाखार बे बाखारनि जोंना गोनांथि जायो आरोना नोंथां। बे बाखारखौ जोंनो बानायनो थाखाय गिबियावनो जोंनो ओ बाकारनि मोखां जैखो जोङो बुङो मोखां बेखौ नांग्रोगोन आरोना नोंथां। बेनि उनावहाय जेरैहाय जोङो सोमनानै दोननाय माइरं बे सोमनानै दोननाय माइरंखौ जोङो ओ दिंखियाव देनाय जायो आरोना नोंथां बेयाव जोंना जेरै हो गोन मोखोना बिलाइ नोंथाङा बुंनाय बायदि जेरै आनारस बिलाइ खान्थाल बिलाइ बायदिसिना बिलाइफोरखौ होनानै जोङो माइरंजों लोगोसे देरफानाय जायो आरोना नोंथां। देनायनि उनावहाय जेब्ला बियो गुन्दै जागोन अब्लाना जोङो बेखौ लाबोनानै हाय ओ लारु बानायनाय जायो आरोना नोंथां लारु बानाय खांनायनि उनावहाय जेब्ला बेयो लारु बानायखांगोन अब्लाना जोङो बेखौ सान्देंगायाव दोननानैहाय जोङो बे मोखां जे मोखां दोननाय एमावखौ जोङो फोननाय जायो आरोना नोंथां।
औ
औ बे मोखांखौहाय फोननानैसो जोङो बेखौहाय ओ खोबनानै दोननाय जायो हरनै बा हरथामनि थाखाय। बेनि उनावहाय जोङो बेखौ ओ खानानैहाय आरोबाव जोङो सान्दुंङाव हरसे सानसेनि थाखाय फोरानना दोनबावो आरो। ना नोंथां बेनि उनावहाय जोंना बेयो एमावनि महर मोनगोन। अब्लाना जोङो बे एमावनि महर मोनोब्ला जोङो गिबियावनो जुमाय जुमायखौ जोङो संग्रोनांगोन आरोना बेखौहाय जोङो जेरै न'नि माइरं जाग्रा माइरं बेजोंबो संनाय जायो। बा जोङो बाजार गलाफोरावहाय जोंना एंखुर बे एंखुरखौबो जोङो बायनानै लायनानैहाय संनायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां। बेनि उनावहाय बेबायदिनो संनानैहाय ओ गिबियावनो जुमायखौ संग्रोगोन संनायनि उनावहाय जेब्ला बियो गुसु जागोन अब्लाना जोङो बेखौ ओ प्लास्टिकाव जोङो एरनना दोननाय जायो आरोना नोंथां। जेरैहाय जोंना खादौ होनो बे खादुंजों जोङो एरननानैहाय जों मा फेनस्राना होनाय जायो। बेनि उनावहाय जोङो जेब्लायानो बे देनाय ला खानाय एमाव बे एमावा जोंना जेब्ला रागोन बेखौहाय जोङो बेबायदिनो बथल बा जोङो माखासे मुवाफोरजों ओ सेफ्लेना लानानैहाय बे संनाय जुमायावहाय जोङो लगायनानै फोननाय जायो। फोनखांनायनि उनावहाय जोङो बेखौ लांनानैहाय न' सिङावबा जोङो माखासे बेबायदिनो जुमाय दोनग्रा जायगा थायो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
औ बेवहाय जोङो फेनलानानै दोनहैनाय जायो फेनलाना दोनखांनायनि उनावहाय जेब्ला बियो हरनै हरथामसो जागोन अब्लाना बियो ओ रेबनो हमो आरोना नोंथां रोसि जानो हमो। बे रोसि जाखांब्ला जोंना जेरै खान्था बा जोङो माखासे दोनग्रा आइजें बे दोनग्रा आइजेङाव जोङो सोनानै दोनो आरोना नोंथां। सोनानै दोनखांनायनि उनावहाय जेब्ला बेखौ आरोबाव जोङो हरनैनि थाखाय दोनबावनाय जायो।
हरनैनि थाखाय दोननानै अब्लाना जोङो बेयाव रोसि ओंखारगोन ना होमब्लाना जोङो बेखौ जौ गिसि महरै बाहायनाय जायो आरोना नोंथां बेनि उनावहाय जेब्ला बे जौ गिसिखौ लोंगोन लोंखांगोन सोरबा सोरबा बिनि उनावहाय जोङो बेखौ लाबोनानैहाय जोंना सेरेब सावनाय जायो। बे सेरेब सावनायाव जोंना गिबियाव मोनथाम महरै जोंना होनाय थौ होनायखौ जोङो नुनो मोनो। गिबियाव जोङो अराव होग्रोगोन ओ बे जुमायखौ होगोन जुमायखौ होखांनायनि उनावहाय गेजेर बाहागोआव होगोन जोङो ओ बे फाइला जायखौ जोङो बुङो फायला बे फायलाखौ जोङो होगोन बेनि उनावहाय सा बाहागोआव जोङो दै गुसु होनो थाखाय जोंना थौ मोनसे फिसाखौ होनाय जायो आरोना नोंथां।
औ।
औ बेबायदिनो होनानैहाय जोङो जेब्लाना दैया दुंगोन अब्लाना जोङो गारबाय थानांगोन आरो ना नोंथां।
जेब्लासिम जोंना जौआहाय बा जौ गोरानाहाय एसे नरमाव फैया अब्लासिम जोङो खांबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां। बेबायदिनोहाय जोंनि बर' समाजावहाय जौ गिसि बा गोरानखौ बानायनाय जायो। बेजोंनो लोगोसे जोंना बैसागु बोथोरावहाय लोंनो थाखाय जोंना माइब्रानि जौ बे माइब्रानि जौखौबो जोङो बानायनाय खौ नुनो मोनो आरोना नोंथां जोंनि बर' समाजावहाय। जेब्ला बैसागु बोथोर सफैगोन अब्ला जोंनि बर' समाजावहाय ओ बैसागु बो थोराव लोंनो थाखाय जोंनो माइब्रानि जौखौ बानायनाय सिखौ जोङो गोबां बर' सुबुंफोरखौनो नुनो मोनो आरोना नोंथां। बेजोंनो लोगोसे जोंना बर' आइजोफोराहाय बेबायदिनो दाउ अमा फिसिनायावबो जोंना जौनि अफ्रि बे अफ्रिया जोंना हेफाजाब होयो आरोना नोंथां। बेजोंनो जोङो दाउ अमाबो फिसिनो हायो आरोना नोंथां। औ खोनादों ना नोंथाङा?
औ खोनादों
औ बेबायदिनोहाय जोंना ओ बेबायदिनो जोंना दाउ अमा फिसिनायावबो हेफाजाब होयो आरोना बे अमा फिनायाव जोंना बे सेरोबनिफ्राय सावनाय अफ्रि बे अफ्रिया जोंना हेफाजाब होयो आरोना नोंथां। बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबाय बिदिब्ला नोंथांजों उनफोराव सावरायफिनसिगोन नामा नोंथां!
औ जागोन दे नोंथां नोंथाङाबो ओ जाखिनि बुंलांबाय जोबोद मोजांनि खोथा दा जौ गोरान जौ गिसि बेफोरखौ माने ओ बारा खोनायाखैमोन नाथाय नोंथांनिसिम खोनानानै जोबोद गोजोननाय थाबाय आरो नोंथां।
औ औ साबायखर थाबाय नोंथांनिसिमबो
नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय।